अ नोंथां
औ ओ नोंथाङा ओरैनो दंब्ला नोंथां?
औ औ नोंथां बेबायदिनो दं।
ओ औ। नोंथाङा ओरैनो दंब्ला आं नोंथांनियाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां।
औ औ औ।
दा नोंथां दा जोङो बर' हारिनि जानाय लोंनायनि आयदानि बेयाव नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां।
औ जानाय लोंनाय आरो ना?
औ औ नोंथां औ दा जों बर' हारिनि जानाय दा नोंथांनो आं एसे फोरमायनो सानदों आर ना आं बर' हारिनि जानाय लोंनायनि बागै दा जों बर' हारिनि जानाय लोंनाय होनोब्ला जोङो बायदिसिना दं बर' हारियाव जानाय लोंनाया जेरैहाय जों अनला दाउ अह अन सबायजों सामु सबायजों दाउ सबयजों अमा बायदिसिनाजों आरो नाफाम बाथोन बायदिसिनाजों नारजि अमा बायदि बायदि रोखोमनि मैगं संनाय
नंगौ।
नुनो मोनो आरो ना नोंथां। दा जों नोंथांनो आं फोरमायनोस ज नारजि नार्जिजों अमाखौ माबादि संनाय जायो नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों आरोना नोंथां। जों नारजि संनोब्ला जों गिबियावनो जोङो फाथो फाथो बिफां फाथो बिफांखौ जोङो गायखाना लानांगोन जों फाथो गायनो फाथो फाथो गायनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो दुब्लि फोथार नङाब्ला जों बारि बायदिसिना जोङो उम लांदां जायगाफोराव जों बेखौ मोजाङै एव एवना लानानै बेयाव जोङो फाथो बेगरखौ जोङो सारना होनांगोन जाहाथे बे फाथो बेगरा ओम रज'यो जेब्ला बेबाथो बेगराानो रज'नानै गोजौ ओम गो जौ बिलाइ बिलाइजों बुंफबनाय जायो अब्ला जोङो बैखौनो जोङो फाथो जायोबा नार्जिदो नार्जिबो बुंजायो आरोना नोंथां। दा जों फान थोआ जोङो फाथोआवथ' जोङो बर' हारियाव गोथां गोथां बिलाइखौबो जोङो एवना जायो। सोरबाबा बायदिसिना मैगं फोरजों जोङो जानाय थायो आरो नोंथां। जेब्ला बै फाथो फाथोनि फाथोनि बिलाइखौ जोङो खानानै सान्दुङाव फोरान फोर फोराननानै दोनो अब्लानो अब्लानो बै फा थो रा राननानै बे फाथो फाथोनि बेलाइखौ जोङो ओ बायदि बायदि जाय बायदि जोङो जेरै सलंगाफोराव जोङो दोननायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। दा जों बेखौ दा जों नारजि संनो गोनांब्लाथ' जोंनो बै फाथो फाथोखौ फोराननायखौ जोंनो नांगौ जायो। दा जोङो नारजिजों जोङो अमा संनोब्ला जोङो दा गिबियावनो जों फोरानबाय। फोराननाय फाथाखौ फोराननाय फाथाखौ जोङो मोजाङै दैयाव सोमना दोन दोननानै जोङो ओ बैनि थारा नङाब्ला जों बायदिसिना ना थानाया हाद्रि हाला बायदिसिनाखौ जों सुस्रांना लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै बासिनानै आरो बेखौ मोजाङै आरो दै मोजांजों सुबावनांगोन। सुबांनायनि उनाव बेखौ बेनि दैखौ जोङो गारनानै बेखौ खिरखा नङाब्ला जोङो गामला बायदियाव दोननानै बेनि उनाव जोङो बेखौ संनो थाखाय संनो थाखाय जोङो ओं साराय नङाब्ला जोङो बायदि खान्थाफोराव जोङो दोननानै बेखौ दै होनानै बे नारजिखौ होनानै जोङो गोदौ होबाय थानांगोन बेनि उनाव जोङो बर' हारिनि जोङो ना बर' हारि खारै खारैखौ बेयाव होनांगोन खारैखौ बेयाव होयोब्ला खारैया बै नारजिफोरखौ मोजाङै गेब्लेहोयो गेब्ले होब्ला जोंना अब्लासो मोजां जानायाव मोजां जायो बेनि उनाव जोङो बै उम अमा बेदरखौ जोङो मोजाङै एवफ्रामना लानानै एवफ्रामना लानानै जोङो बैयो जेराव जेराव जोङो संदोंमोन नारजि बेयाव जोङो होनानै मस्ला बायदिसिना जोङो सामब्राम फानलु संख्रि बायदिसिना होनानै जों बेखौ गोबाव गोबाव सम गोदोवबाय थानांगोन जाहाथे बै अमा बेदरा मोजाङै रुइनानै नारजिजों ओम गलाय मोनदेर जानानै बियो बेयाव गोथाव जायो बेनि थाखायनो जों बेखौ गोबाव सम संनानै बेनि हान दैखौ जोङो रानहोनांगोन बेनि उनाव जोंहा बाहाय ओम गथा थालां थालांनानै बेखौ जोंङो मोजाङै एरबाय थानांगोन जा दा बै नारजिफोरा गुन्दै गुन्दै जानानै जोङो जानायाव मोजां जायो आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ दा जोंनाथ' गोबां गोबां जाग्राफोर दंबावो जेरै जोङो थास' थास'खौथ' जोङो बर' हारियाव गोबां थास'नि गासैबो बाहागोआवखौ नोंथां जों जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां
नंगौ।
सिना जों थास'नि जोङो थास' बिथ'रिखौबो जोङो जायो थास'नि जोङो बेखौ बेदरखौबो जों जायो थास'नि रोदाखौबो जोङो जायो, थास'नि बिबारखौबो जों जायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ।
दा जों बर' हारियाव गोबां दैज्लां हो बोथोराव जोङो थास' बिबारा बारो नालाय जोंङो थास' बिबार जों ना गोरान नङाब्ला अमा बेदरखौबो जों जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। जों थास' बिबारखौ जों संनो गोनांब्ला जों गिबियावनो जोङो बारि नङाब्ला जोङो हाथाय हाथाइ बाजारनिफ्राय जों बै था थास' बिबारखौ जोङो बायना लाबोनानै बेखौ जों मोजाङै बसिनांगोन जोङो जेब्ला बासियो अब्ला जों बेयाव थानाय बेगर नङाब्ला जोङो बेनि थाराखौबो जोङो मोजाङै बासिनानै जोङो मोजाङै हाना लानानै दैजों सुनांगोन सुनायनि उनाव जोङो जोंनाथ' ना गोरान ना गोरान जों हाथाय बाजार बायदिसिनायावबो जोङो मोनो नङाब्ला जोंना दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावथ' जों गोबां ना फिसा बायदिसिना जों हाखर नङाब्ला जोङो ओ दुब्लि फोथार बायदिसिना जेराव जोङो दै जमा जानानै थायो बेयावनो जोङो नाफोरखौ मोननाय जायो आरो ना नोंथां। बै नाफोरखौ न'आव लाब नानै जोङो फोराननानै जेब्ला दोनो अब्ला जों दोनो अब्ला जों बैखौ नाखौ सुनानै साराय आरो जोङो संनाय जायो आरो नोंथां।
ओ दाथ' बेबादिनो ओ जोंनि बर'नि
औ नोंथां औ।
बर'नि जानाय लोंनाय एबा मैगं'थाइगं'होननानै बुङोब्लाथ' जोङो नोंथां बुंनाय हिसाबै ओ अनलाजों दाउ होननानै बुङोब्ला जोङो ओ जोंनि बर'निनो मोनसे बेबो ओ गनायजाथाव थ एबा जोङो बर'फोरा बाहायबाय थानाय मैगं आरोना।
नंगौ नोंथां नोंगौ।
ओ बेबादिनो ओ अनलाजों दाउ संनो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो ओ जोङो माइरं जायखौ जोङो ओंखाम बानायनाय जायो ओ बे माइरं खौ नों नो जोङो देग्लिनानै जोङो माइरं'खौ गुन्दै खालामना लानांगोन आरो ना।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बे गुन्दैखौनो जोङो अनलाजों दाउ बानायनो गोनांब्ला जोङो ओ फास्तावनो जेनेबा जोङो बे दै हो नानै बे गुन्दैखौ दैयाव होनानै जोङो गोदौबाय थानो होनांगोन आरोना ओह अ बेबायदिनो गोदौयै गोदौयै गोदौनानै ओ बेयाव जों जोंनि बर'नि खारदै जायखौ जोङो ओ ओ ओ मा होनो बेखौ थालिर बिफां एबा थालिर फस्लाजों बानायनाय जायो आरोना अ बे ओ थालिर फस्ला एबा थालिर बिफांजों बानायनाय बे खारदैखौ जोङो सारायाव लुना हाब्लाथाय जोङो ओ बे जायो जे मोनसे अनला ओं ख्रि जाहैबाय आरोना औ बेबायदिनो अनला ओंख्रियाव जोङो जोङो जोंनि अनला ओंख्रिजों दाउ, बेदर बानायनो गोनांब्लाा जों दाउ, बेदरखौ फार्स्टआवनो जोङो बुथारना लाग्रोबाय बेनि उनाव मोजाङै दाउफोरखौ बासिनानै गोदाना लाग्रोनानै ओ बे बेदर खौनो जोङो अनलाद ओंख्रियाव होना हाबाय आरोना
नंंगौ नोंथां नंगौ
बेनो गोदौयै गोदैयै माने बेदरजों अनला ओंख्रिजों गलाय मोनदेर जानानै जायखौ जोङो मैगं एबा ओंख्रि होननाय जायो बेनो जाहैबाय जों बर'नि अनला ओख्रि जों दाउ बानायनाय जाहैबाय आरोना औ औ औ औ
आरो जोंनाथ' दैज्लां बोथोराव जोंनिया खुमब्रा खुमब्राखौथ' जों गोबां न'आवबो गायो आरो जों हाथाय बाजारावबो मोनो आरो नोंथां दा जों जों बर' हारियावथ' जों हांसो हांसो जोङो गोबां न'खर न'खर जों लानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि बेनि उनाव जों हांसोखौबो जों बायदिसिना हाथाय-बाजार नङाब्ला जोङो बायदि जायगाफोराव जों मोननाय जायो रांदां बेनिफ्राय जों लाना फैनानै जों खुमब्राजों हांसोखौ बर' हारिया थानायखौ जों गोबां नुनो मोनो आरो नोंथां दा जों हा सोखो खुम्ब्रा जानो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो जों खुमब्राखौ मोजाङै अहम बासिनानै जों बेखौ हाना लानांगोन बेनि उनाव जोङो बेयाव थाव एसे होनानै जोङो बे खौ एव-एवनानै बेयाव दै होनानै जों बेयाव संख्रै होनानै जों बेयाव खारै खारै रसे एसे होनानै जोङो बेखौ बेखौ उम रुइ होनांगोन रुइयोब्ला जोंनि खारै हब्लाथ' जोंना मैगंफोरा रुइनानै गुन्दै हायोना नोंथां बेनि उनाव बेनि उनाव जो हांसो बेदर हांसो बेदरखौथ' जोङो मोजाङै बासिनानै गोदानानै जोङो एव खाना लानानै जेब्ला बै गोदौबाय थानाय गोदौबाय थानाय मैगंङाव होनानै जोङो नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांदों अनलाजों दाउ संनायाव जोङो बेखौ गोदौबाय होबाय थानांगोन जेब्ला बेयो बेदरावबो मोनगोन अब्ला बेनि उनाव जोंना बै खुमब्रायाबो मोजाङै रुइनानै रोसि महरै जाबोला जों बेखौ खुमब्राजों दाउ बायदिसिना मस्ला उम होनानै जों संख्रिफोरखौ मोजाङै नायनानै जोङो गोदौबाय थानो होननानै जो मोनबा जों बेखौनो खुमबाजों दाउ बानायनानै बेबाय जानाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ ओ दाथ' बेबायदि बिदिनो बर'नि ओंख्रि होनबा आरो मोनसे आं बुंबावनो सानदों जे ओ सबायजों साम' आरो ना जायखौ जोङो थ' बेबायदिनो बर'फोरा गोबां बाहायो आरोना बे मैगंखौ ओ जों जों सबायखौ दखाननिफ्राय बायना लाबोनानै एसे सम सोमना सोमना होनबाथाय मोजां जायो आरोना
नंगौ नोंथा नोंगौ
खौनो जोङो सारायखौ लानानै बे अराव जोङो सारायखौ गुदुं खालामनानै दै होनानै जों सबाय खौ होनानै गोदौबाय थागोन आरोना औ बेनि उनाव ओ जोङो साम'खौथ' जोङो बेबायदिनो दैमा दैस दा बेबायदिनो दैयाव मोननाय जायो दैनिफ्राय जोङो लाना फैनानै बेबायदिनो गोदौबाय थानाय ओंख्रियाव जोङो साम'खौ होननानै गलाय मोनदेर जानायनि उनाव जोङो बेफोर जोंनि बर'नि मोजां मोनसे सबायजों साम' ओंख्रिखौ मोननाय जायो आरोना औ औ औ।
बर' हारियाव गोबां गोदोनिफ्रायनो जोंना खारै मैगंजों जोङो बायदिसिना बर'नि मैगंफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। बायदिसिना जों मैगं संनो थाङोब्ला जोङो खारै खारैनि ओंख्रिखौल' जोङो बर' हारियाव गनायथावनाय हिसाबै जोङो गोदोनिफ्रायनो संबोबाय थानाय नुदों आरो आथिखालावबो बै बै मैगंखौनो जोङो संनानै जायो आरोना नोंथां बेनिखायनो बेयो बर' हारिनि जोबोर एंगारनो हायै ओम ओंख्रि नङाब्ला जोङो बेखौ ना बुं बुंनो हायो आरो नोंथां गोदोनिफ्रायनो जे थाबोबाय थानाय बेयो मोनसे
औ सिनायथि बायदि जाहैबाय आरोना बर' हारिनि सिनायथि मैगं औ औ। उह
दान्था जोंना टाइमाव थ'बाय।
औ औ औ औ औ गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों।